खोनादों। दा नों नोंथांनाव आङो कल खालामनायनि जाहोना जादों मा मोनसे गोनां आयदानि सायावहाय नोंथाङा स सम दंब्ला आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय सानदोंमोन नोंथां।
औ दं औ हागोन दे नोंथां हागोन दे।
अब्ला गोनां सावरायनोसै नोंथां। जायखौ होनो जोङो सोलोंथाइ। सोलोंथाइनि सोलोंथाइ बा इडुकेसननि बागै जोङो सावरायगोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
आं माखासे मिथियै आयदाफोर नोंथांनिफ्राय आं मिथिना लागोन बा जों सानजोंहाय बेखौहाय सावरायगोन नोंथां। अब्ला गोबाव खालामला जागायसै ना नामा नोंथां औ। सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनब्लाथ जों मिथिखायो मा ओ मानसिनि जिउआव सोलोंथाइया मोननै रोखोमनि दङ नोंथां जोनोमजों लोगोसे फैफानाय मोनसे सोलोंथाइ आरो मा ओ फरायसालियाव जोङो सोलोंग्रा मोनसे बा जों फरायसालियाव जों सोलोंनांगौ मोनसे सोलोंथाइ। दा जोनोमाव जों फैफानाय सो सोलोंथाइया मा मा होनोब्ला नोंथां ओ आंनि मिथिनायावहाय जोङो जायखौ जोङो रायलायो बिमा बिफा सोमोन्दो लिंनो गावनि राव भासाखौ जोङो रालायनो रोङो बुजियो, जेराव थां बेयाव थांनो रोङो बे मोजां गाज्रि जोङो माने सायखनो हायो बा जों बाथ्रा रायलायनानै जों बेखौहाय मिथियो। फोरमायलायनो हायो गावजों गाव बे मोनसे सोलोंथाइ जोनोमजों फैफानाय लोगोसे आरो मा बिनि अनगायै दंबावो जोनोमजों फैखानाय सोमो-सोलोंथाइया जेरै- आबाद मावनाय आरो हान्थिनाय, बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदि सोलोंथाइ दङ जोनोमजों फैफानाय आरो मा बेनि अनगायै आं होन्दों नोंथां सोलोंथाइया जादों मोननै रोखोमनि होन्दोंमोन ना बे जाबाय जोनोमजों फैफानाय फरायसालिफ्राव जोङो सोलो आलादा गियान लानाय जायो। बियो मा
औ।
औ।
ओ। उन्दै उन्दै सम बे समाव मा जोङो बे सोलोंथाइखौ फरायसालियावहाय फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोङो सोलोंनानै लानांगौ जायो नोंथां। दा सोलोंथाइया मा ओन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम दङ। मा बैसोजों लोगोसे थाखो थाखो थाखो बाहागोआव राननाय जादोंमोन। जेरेखम से थाखो, नै थाखो, थाम, ब्रै, बा, द, स्नि, दाइन, गु, जि, बे थाखो राननाय जादों आरो नोंथां आरो बिनि अनगायै दंबावो गोबां ओरैहाय जोंहा डिग्रिफोर थाहैबाय ए मास्टार डिग्रिबो थाहैबाय पि ओइस डि थाहैबाय इन्जिनियारिं थाहैबाय बायदि बायदि बे मा बे जोंनि आलादा गुन गोनां सोलोंथाइ नोंथां बेखौ जोङो मा गियान जोङो बे जोनोमजों लोगोसे फैफाया बेखौ जोङो आलादा माखासे सोलोंथाइ सोलोंथाइ बा फोरोंग्रा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोङो सोलोंथाइ लानायफोर फोराथ सो बेखौ फोरोंनो हागोन नोंथां सोलोंथाइ गैयाबाथ बा फोरोंनो हाया दा बेखौनो जोङो बेखौहाय माखासे सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोरफ्राय जोङो बेखौ मिथिना लायो नोंथां बे जाबाय नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला मा गोदोनि आरो दानि समनि सोलोंथाइ गोदोहाय मा गोदोनि मानसिफोरा मा ओ बांसिन सोलोंथाइनि बागै मिथियामोनबा जों ओ सोलोंथाइखौ लायामोन सापस जोंनि बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव मा सोलोंथाइ लानो थाखाय बे फरायसालि ओइ फोरा गामियाव मोजां गैयामोन बा जोङो थांनो हायामोन। बा मोजां फोरोंगिरिफोर गैयामोन बेनि जाउनाव मा गोदोनि दिनाव सोलोंथाइया खममोन नाथाय मा दानि बेलायावहाय बिदिनो जों आलादा सोलोंथाइ लायो जायखौ जोङो फरायसालिफ्रामा बांबाय आरो मा मानसिफोरा मोजां मोजां उजिबाय दा बेनि दारै जोङो गामि गामि जों फरायसालि दिहुनबाय बेयाव बयबो हाबजोबबाय दा जों बुजिबाय। दा जों गोदोनिफ्राय दासिमाव जों आलादा जाबाय नों माने बुजिनाया माने साबसिनिफ्राय हामसिन जाबाय। दा बिनि अनगायैबो जोंहा दा सोलोंथाइनि थाखायनो जोङो दा जोङो एसेल' समनि गोबाव सम गोदोनि समाव जाय खामानिखौ जों गोबाव समनि गेजेराव मावनो हायोमोन नाथाय दा दानि समाव जों सोलोंथाइनि बे आलादा सोलोंथाइ दं। थाखाय जोङो गोबाव समनि खामानिखौ जों दा गुसुं समनि गेजेराव खामानि मावनो हायो नोंथां। दा सा कर्स एक्जामपोल बा जों बिदिन्थि महरै दङ मा? जायखौ जोङो मा गोदो आबाद आबाद थलियाव जोङो हालेवोमोन हालेवनायखौ मा दा सोलोंथाइ आलादा गुन गोनां सोलोंथाइ जानानै मा? हालेवनायनि बदलै जोङो ट्रेख्तरफोर पावार टिलारफोर ओंखारबाय। आरो मा दंबावो जोंहा? ओरै नोंथां ओ जायखौ जोङो जेब्ला गरम मोनो बा जोङो गोलोमो अब्ला जों गिसिब सिबोमोन दा बिनि जायगायाव दिहुनबाय मा जोङो कारेन्टनि फांखा बा जोंनो बार होग्रा आरो दंबावो मा आरो बिनिफ्राय गोदानसिन सोलोंथाइ नियमालाव ओंखारबाय मा इसि ओंखारबावबाय दा। गुसु जायखौ नो जोङो मा बेखौ जों मिथिखायो नां दाथ' एसेब्लाबो गोदोनि आरो दानि फारागखौ सोलोंथाइनि बेलायाव जों नुबोबाय बा मिथिबाय नोंथां दा अब्ला आं नोंथांनाव सोंनि नोंथां नोंथाङा गोदोनि बे गोदोनि समावहाय सोलोंथाइखौ माबायदियै मिथिबोदोंमोन आरो दानि सोलोंथाइआव नोंथाङा मा नुबोखो? बा नोंसोरनि ओनसोलाव सोलोंथाइया माबायदियै गोसारनानै दङ बा सोलोंथाइया दानि सोलोंथाइया माबायदियै जोंखौहाय मदद खालामदोंमोन बा मदद खालामाखै बे एसे फोरमायना होदोे नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां। दा सोलोंथाइ होनोबा जोङो गिबियावनो बुंना लाग्रो हागोन मानो होनबा सोलोंथायाइयानो सुबुंआव सुबुंनि थांना थानायनि लामा देखायग्रा आरोखि सोलोंथाइखौ जोङो बे बुंनो बुंबाबो जों दा गोदोनिफ्राय जोङो गोदोनि आरो नै दानि सोलोंथाइनि गेजेराव गोबांफोर जायनि थाखाय जोङो गोदो नि समाव खैबाबो जों खोनादोंमोन जे
औ नंगौ नोंथां।
लेखा फरायनो थाखाय बा स्कुल थांनो थाखाय स्कुल गैयामोन बिराद गोजान गोजान स्कुलफोराव कलेजफोराव थांनानै जायोमोन होननाय जों खोनादों आर ना गोदोनि दिनाव। ओमफ्राय मा होनो दानि जुगाव गोबां स्टुडेन्टफ्रानो बा फरायसाफ्रानो गावनि नांगौ बाय सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो खिन्थु गोदोनि दिनाव बैफोरबायदि जोङो नुवामोन होननानै आरो बेफोरबायदि गैयामोन होननानै जोंओ मोन्थियो आरो मानो होनाबा जोङो गोदोनि समाव जोङो फरायनायजों लोगोसे कम्पिउटार क्लास लानो मोनफायामोन सिगांनि समाव कम्पिउटारनि जुगायानो नंखायोमोन नालाय बै समाव दानि बे समाव जाय स्टुडेन्टफोरा स्कुल कलेजाव फरायदों लोगोसेयैनो दानि समाव समाव बिसोर स्टुडेन्ट बा फरायसाफ्रा गावजों लोगोसे माबा मोनसे किल लाफानो हायो आरो। जायखौ जों कम्पिउटार क्लास बा ओरैनो जोङो माबा मोनसे रिपेरिंफोरनिबो फरायनाय जा जों लोगोसे जों बेफोरखौबो सोलों थाय लाफानो‌ हायो आरो नंङा होनबा नोंथां औ ओ दा सिगांनि सिगांनि सोलोंथाइ आरो दानि फारागा बेनोदि दानि जुगाव गोबां गोरों गोरा फोरोंगिरि गोदोनि दिनावथ' नोङो फोरोंगिरिेन टेन मेट्रिक पास जानायबानो क्लास नाइन क्लास टेन बेफोरखौ फोरोंनायखौ जोङो खोनादों आरो खिन्थु दानि जुगाव सासे फोरोंगिरि जानांगौबा बियो खमाबो ओ एम ए पास जाथारनांगोन बे एम ए पास बा ग्रेजुवेट बेखौ जाथार थारनांगोन औ दा बेफोरबायदि जुदि माबा ओ‌ फोरोंगिरि दानि जुगाव बेफोरबायदि फोरोंगिरि जानायनि थाखायनो जों ओ दानि सोलिफाय थानाय दानि जाखांफबाय थानाय लाइमोनफ्रा
ओम
मोजां स आरो आं बेखौ मोनो आरो ओमफ्राय मोजां सोलोंनो लानानै दा सोरबा बायदिया ओरैबायदि जादों माने गाव फरायसा बेल' थाङो आरोखि फरायसालियाव थांफासिगोन लोगोसे ओ गाव कलेजाव गादों जितु गावबो एसे साननांगौ दानि स्टुडेन्टफोरखौ आं बुंनो सानदों आरो दानि सोलोंथाइ लानायफोरखौ मानो होनबा नोङो कलेजाव थांनायल'जों नों जाय गाव नोङो एसेबाबो नोङो न'आव प्रिपेरेसन बानायनांगोन आरो लोगोसे जे नोङो फरायनायजों जेबो जाया मानो होनबा फरायनायजों लोगोसे नोङो ओ‌ गावनो पार्सनेलि माबा मोनसे स्किल बा माबा मोनसोलोंथाइ गाव एक्सट्रा लाफा नांगोन आरो
होमबाना जोंनि सोलोंथाइया औ साख्रि बाख्रि जाहैयाबाबो जे नोङो नोंजों फरायनायजों लोगोसे नो माबा मोनसे लांदोंबा लाफायोबा जे बै सोलोंफानाय स्किलजों माबा मोनसे जानो हानायनि राहाखौ जोङो दानि जुगाव खिन् सिगांनि समाव जोङो बेफोरबायदिखौ गैयामोन होनना मिथिदोंमोन थार आरोना नोंथां औ औ
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दा ओरैबायदि जाबाय सोलोंथाइयाबो ओ बेबो दानि समाव ओरैबायदि ओंखारबाय माने सिगांनि समाव बेबायादि गैयामोन होनना जों मिथियो। नाथाय दा दानि जुगाव गोबां रोखोमनि सोलोंथाइबाय जोंहा। ओ जोङो इंलिसनि मोनो ओ ओ इंलिसनि मोनो, ओ जोंनावथ' बर' थाखाबाय नालाय। थिग बेफोरनो ओ माबायाबो माखासे सोलोंथाइनि बेलायावबो गोबां फारागखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा ओ
उम।
आरोना ओ सोलोंथाइ लाहोनाया मोजां जायो, ओ इयुनाव साख्रि बाख्रियाव मोजां मोनो। ओ मोजां थाब थाब मोनो। बेफोरबायदिखौ बुंनायखौ मोजां मोनो आरो खिन्थु आंनि सान नाय बायदि, सोलोंथाइ होनना बुङोबा जों बेहाय सोरबा आसामिस मिडियाम, सोरबा बर' मिडियाम इंलिस मिडियाम बेबायदि सानलायनाया आंनि गोरोन्थि बायदि मोनो आरो। मानो होनोबा ओ जाय स्टुडेन्ट बा जाय फरायसा गावनि मेलेमखौ जुदि बाहायनो हायो, बर' मिडियाम बाबो बियो ओ गावनि लाइफआव साक्सेस जानो हागोन आरो, बा इंलिस मिडियाम फरायबाबो बियो गावनि लाइफआव साक्सेसफुल जाखागोन आरो बियो। ओमफ्राय ओ गोबाङानो बेफोरबायदि बुंनायखौ जों नुयो आरो जे इंलिस इंलिस मिडियाम फरायबा साख्रि मोनो थाब मा ओ मानसिया थाब स्मार्ट जायो, बेफोरबायदि बुंनायखौ जों दों आरो आरो गोबां मानसिफोरानो बिदि बुंसोलायो आरो। दा ओ नोंथांनि बे बे ओनसोलावबो बेफोरबायदि बाथ्राफोर बुंनायखौ नोंथाङाबो खोनायो नामा ओ नोंथां।
औ हेलौ नोंथां, मोजां खोना फैयाखै नोंथां बिदिनो खम सम सम नेटवार्कनि इसु जाबाय थायो नोंथां।
औ औ, ओ होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय। ओ जोङो औ जोङो उनाव लोगो फिन खेबसे मोजाङै सावरायफिनलाय नोसै। दा नोंथाङा आंनो माखासे सोलोंथाइनि बेलायाव जाखिनि
औ औ।
आं मिथियिफोरखौ मिथिहोनो थाखाय नोंथांनिसिम
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिमखौ रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय।
औ जागोन दे नोंथां। औ औ औ जागोन दे नोंथां औ।